हेलौ
औ।
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ दा आं नोंथांनो औ औ खोनादों
औ जोबोद मोजां
दा आं नोंथांनो फन हरनाय जाहोना बेनो दा जों दावबायनायनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो दा नोंथाङा फ्रि ना?
औ नोंथां फ्रियैनो दङ'
औ दा होमब्ला सावरायनो हागोन दा
हागोन नोंथां थारैनो
औ दा होमब्ला जोंथ' बयबो दावबायनो मोजां मोनो नङा होमब्ला
नंगौ।
औ दा जों हब्ला गोजान गोजानाव दावबायनो थाङो होमब्ला नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायनो थांफेरखो? दा दावबायनानै बोरै मोनखो माबाफोर सोलोंनो मोनदोंना?
थारैनो दावबायनायखौ बुङोबाथ' गोबां अब्लाबो माखासे एसे एनै जायगाफोराव दावबायबाय नोंथां दा बेफोराव नों सोलोंनो मोनदों जेरै पार्सनेल लायोबा ओ कच बिहारनि मोनसे बै राजबारि होननाय जायगायाव गोदो कच राजाफोरनि माखासे थानाय महल बेहाय बेरायहैदों। दा बेयो मोनसे नायनो गोनां जायगा मानो होनोबा बेयाव थाङोबा गोबां माने सिगां समाव माखासे बै राजाया मा मा खामानि मावदों आरो आरो मा मा गानोमोन जोमोमोन बे बेफोरबायदिनि गोनां गोनां मिउजियामफोर दं आरो सिङाव बेफोरखौ जों नुनो मोनदों दा जोङो बेखौ नायोबा गाहायै माने बे राजाया बबे बबे जायगायावदि रायजो खुंदोंमोन ओमफ्राय सोर ब्रिटिसफोरजों लोगो नांनानै खामानि मावदोंमोन बेफोरनि जों माखासे माखासे जारिमिनारि नुथायखौ जों मोननो हायो गाहायै माने बेयाव थाङोब्ला माने मोनसे गोसो बोनो हानाय मोनसे ओ राजमहल होननांगोन आरोना बाहेरानिफ्राय जा नुयो ओरैबायदि मोजांखा न'आ बे न'आव थाङोब्लानो मोनसे राजानि फिलिंआ माबायदि जागोन बेखौ जों अनुमान खालामनो हायो आरो बे नोंगौ दा जों सिङाव हाबनानै नुबाय माने फार्स इन गेटनि उनावनो माखासे गुवार मोनसे नायनो थाखाय माबा दं आरो
औ
स्पेस दङ दा बेजोंनो गोजौआवबो लांदों आरो गोजौनिफ्राय बे गाहायनि फार्स्ट इन्ट्रि गेटनि जायगाखौ नुयो दा बेनि सिङावनो माखासे बाहागो माबा दङ मिउजियामसफोर मोननो हायो आरो जों बेहाय नुनो हादों ओ माखासे ना हमनायाव बाहायनाय आइजें आइला ओमफ्राय संसार जानायाव गोनां जानाय जेरै उवाल गाहेन बैफोरबायदि मुवाफोरखौबो जों बाहायनायखौ नुनो हादों आरो आरो बेहाय मदार्न गेम माखासे दङ बेयावबो मिउजियाम बायदि खालामदों आरो माखासे इन्सट्रुमेन्ट बै समाव जेब्ला ओ ब्रिटिशफोर हाबफैबायमोन नालाय दा बेहाय माखासे वेपन जेरै सिलायफोर नङा होमबा दावहा नांनायाव गोनां जानाय बेफोरबायदिखौबो जोबोद मोजाङै गेलारि साजायनानै दोनदों आरो आरो ओ माखासे सिखा जेरै जों मा होनो थुंग्रि दावहा नांनो थाखाय बाहायनाय थुंग्रि बे फोरबो गोबां माने रोखोम रोखोमनि साजायनानै दोननाय बे खौ जों नुनो हादों आरो ओमफ्राय नंगौ थारैनो बेयाव मोनसे नायथाव जायगा आरो बिसोर बै समाव गावसिनि रायजो जानायाव माखासे गावसिनि नेमखान्थिफोर सोलिनाय बेफोरबायदिनोबो माखासे लिरनानै होनाय दङ आरो माखासे साव वारिफोरजों माबानानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बेयाव थाङोब्ला मोनसे गोदोनि राजाफोरनि माखासे थानाय बिसिनि गेलेनाय नङा होमबा बिसोरनि बाहायनाय आगजुफोरखौ बे खौ जों नुनो मोनो आरो दा बेवहाय खुब मोजां मोनहैदों थांनानै बारा गोजानबो नङा नालाय जोंनि आसामनिफ्राय कचबिहारा बेहाय दावबायनायाव मोजां मोनदों आरो
ओं ओं नंगौ
दावबायनाय बुङोबा जोंङो ज लोगोफोरजों थाङो दोंमोन बियो आरो माब्लाबा हस्पिटेलफोरनि थाखाय ट्रिटमेन्ट लानायनि थाखाय दावबायनाय जायो माब्लाबा जोंङो फेमिलि दावबायनाय जायो आरो माब्लाबा जों स्पेसिफिक मोनसे जायगाखौ भिजिट खालामनो थाखाय दावबायो टुरिजिम जेरै हाजोफ्राव ट्रेक किं खालामनो थाङो बेफोरबायदिनो जों दावबायनायखौ गोबां रोखोमनि मोनो आरो जेरै दावबायगिरिया गावनि जेराव इन्टारेस्ट दं बेहाय दावबायो आरो बेजों लोगोसे जोंङो बेखौ सोलों मोनो गाव जायगायाव जाबायदि मावनाय दांनाय आसार खान्थि बेयो गुबुन आरो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बेबायदि सेम प्रससेआनो सं संसार जानायाव जेरै
औ
जोंनि जायगायाव जानाय गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जों रुथि जानो गोनां जागोन ओंखाम आरिखौ
औ
नङा होमबा दा बेफोरबायदिनो जों सोलोंनो हायो आरो आरो बेजों लोगोसे गुबुन हारिनि मानसिफोरजों जों कमिउनिकेसन खालामोबा बिनि रायज्लायनाय बिसिनि साननाय हनाय माखासे बेफोरनिफ्राय जों मोजां गियानखौ सोलोंना सोलोंनानै लानो हायो आरो।
बेजों लोगोसे सासे मानसिनि साननाय हनाया लासैनो बारायनानै होननानै आं सानो आरो
औ दावबायनो होनोब्ला
नोंथाङा दावबायनायखौ आं थ' बिदि मोनो दा नोंथाङा माबायदि दावबायनाय खौ साबसिन मोनो?
दा दावबायनाय होयोब्लाथ' बयबो मोजां मोनखायो गासिबो गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो लुुबैयो गोबां गुबुन गुबुन बायदिसिना माने सोलोंनानै फैनो मोनो आरो दावबायनो थांब्लाबो नुनो मोनो। आंथ' बारा गोबाव गोजान गोजान जायगायाव दावबायनाय जायाखै। दा आं दावबायनाय होनोब्ला बे खाथि खाथायावनो आरो जोंनि दा डिब्रुगर टाउन बा बे जोंनि पासिघात अरुणाचल आरो पासिगादा
औ
जों अरुणाचलाव दावबायनो थाङोब्ला जों गोबां रोखोमनि नुनो मोनै मुवा बेसादबो नुनो मोनो।
नंगौ थारैनो
अरुणाचल होनोब्ला जों बरफ गोलैनाय जायगाबो नुनो मोनो बिखिजाय बा गोबां बिफां लाइफांजों बुंफबजोबनानै थायो अरुणचलाव
नोंगौ
औ बेफोरखौ नुनो मोनो आरो बेफोराव जों दावबायनो थाङोब्ला मोजां मानो होनब्ला बेफोरनि बारहावाया बिफां लाइफांजोंनो बुंफजोब जोबनाय नालाय जोंनि देहानि थाखायबो मोजां दा अरुणाचलावथ' बेबायदिनो बिफांजों बुंफनाय नालाय औ
माखासे ओ नोंथां बे अरुणाचल हादाबसायाव ओ बबेब बबेबा बबेबा समाव बरफ गोग्लैनाय जों खोनानो मोनो बेफोरो समा माब्ला माब्ला जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ नोंथां दा जोङो बरफ गोलैनाय होनब्ला जोंना नैबे डिसेम्बरनिफ्राय बर'फआ गोलैयो।
औ
औ डिसेम्बर निफ्राय जानुवारि दिडिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारिया लागै मोजाङैनो बरफ गोलैयो।
उम नंगौ।
औ बे मोनथाम दानाव साबसिन गोलैयो आरो।
नंगौ थारैनो दा जोंनि बे खाथि यावनो थानाय जायगायावबो जों बरफ मोननो हायो बेखौ नायहरोब्ला
औ।
दा नोंथां बेयाव जायगायाव थांनो थाखाय जों मा मा राहायै थांनो हागोन बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां दा जों बेयाव थांनो थाखायथ' जों गारिजों थांनांगौ जायो। जिहेथु हाजो जायगा नालाय अरुणाचलाथ' हाजो जायगासो। ना जों गारिजों थां नांगौ बाइकजों थाङोबा एसे उसुबिदा जायो जिहेथु लामाया हाजो जायगा नालाय दा जों गारि फोरजों थाङोब्ला मोजांसिन जायो सुबिदाया।
नंगौ नंगौ।
औ।
दा जोङो अरुणाचलाव बेरायनो थाङोबा माखासे जानो थाखाय जों बे दावबाय नायाव जानो गोनां जायो बे जानो थाखाय लामाफ्राव बा बबेबा मार्केटफ्राव ओ मोजां
आबै
थाखाय सुबिदाफोर हटेल फोर बा रेस्टुरेन्ट फोर एभेल एबेल मोननो थाङो। नोंथां।
औ औ। औ दा जों जानो होनोब्ला जोंनाथ' गो बां रेस्तुरेन्ट रिजर्ट दङ। ओ बेयाव हाबनानै जानो हायो आरो। बेयाव जेबो जानाय लोंनायनि जेबो असुबिदा जाया।
नंगौ दा जुदि सोरबा दावबाय या बेयाव ओ स बथासे सब सबथानैनि थाखाय दावबायनो थांनो हागौ दा बेफोरनि थाखाय माखासे बे लडस फोरनि जेनेबा थानो थाखाय सुबिदाफोर दंना गैया?
दा थानो थाखायथ' गोबां सुबिदा दङ। नों दावबायनो थाखाय सप्तासे सप्तानैैनि थाखाय दावबायनो फैब्लाबो सुबिदा दं आरो थानो हायो। थानानै आरामनो दावबायनो हायो आरो।
नोंथां अब्ला माखासे बे जायगानि सुबुं फोरा नों जेनेबा गोदान दावबायारि फोरनि थाखाय ओ लोगो आव गाइड खालामनो मानसि फोरबो मोन लानो हायो नामा ना मोना।
दा जोंनि बिखै जायथ' बिदि गाइद खालामनो मानसि लानो हाया।
औ।
गाव गावनो माने
गाव गावनो थांनानै माने नायनो गोनां जायो।
औ औ दा जोंना मबाइलाव मेप नायनानै गाव गावनो फैनांगौ आरो।
नंगौ नंगौ
औ
दा बै ओनसोलाव थाङोबा माखासे बे ओनसोलनि आबादफोर मावनाय नङा होमबा नोंथाङा माब्लाबा दावबायखांबायब्ला माबायदि मावनाय दांनायखौ नुनो मोनबोदों?
औ दा आंथ' ओजोंहायनो बिराद गोबाङानो दावबायहैनाय जायो खाथि जिहेतु जोंनि दा जोंना इसोरनि गायनाय फुनाय आबादफोरा जोबोद मोजां बिसोरो बाय हाजोआवसो आबाद मावनाय जायो।
नंगौ दा गाहाय मा आबादखौ मावो बिसोरो हाजो जायगा हिसाबै
मैगं थाइगंनि आबादखौ बांसिन मावनाय जायो आरो बिसोरो। औ
दा बिसिनि मैगंफोरा जोंनि ओरै आसामफोरावबो ओ फालांगि महरै ओंखारबोयो नामा?
औ औ दा बिसोरो मैगं थाइगंखौ जिहेथु खेथि खालामो बिसोर जेब्ला मैगं थाइगङा जायो अब्ला जोंनि आसामाव फालांगि खालामफैयो आरो।
औ
औ औ
नोंथां बे समाव अब्ला नै जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा? जों अब्ला बि‌ दिनो उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय नोंथांसिम गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिम बिदिब्ला औ